हेलौ
औ खोनादोंना? हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
हेलौ ओ नोंथाङा ओ मा खालामबाय दङ'?
दङ' आं ओरैनो एसे नोंथांदों सावरायनो होननानै। जिरायनानै दङ।
जोहा मागो दमासियाव मा मा खालायो बिदिनो उ जोङो फोरबोखौ मागो बैसागो बिदिनो रंजालि बैसागु। जागौ बेहाय कात बैसागु बिदिहाय फालिनाय जायो थारैनो जोङो ओ मागो बैसागोनि बागै एसे सावरायलायनो ओ थाखाय सानदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां औ सावराय जागोन।
मागो बैसागुखौ जोङो भेलागुर आरो फिथा सौराय बि बेफोरबायदिजेंनो हाय जों मागो बैसागु खुंनाय जायो बि जों भलागुरखौ माबायदि सावो एसे नोंथां नियाव सोंनो। थांदों आङो माबायदिहाय नोंथांनि हालामाव बानायो? बेखौनो एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो। औ।
दाथ' जोंनिया ओ दिननिबो आंखां खाल गैयोमोन। फैसागु होननानै जोङो मानियो। बियो खोनादोंना नोंथाङा?
औ थारैनो खोनादो। औ खोना खोनादों।
औ बेनिफ्राय मागो दङ औ खोनादों नोंथा। औ मागो दमासि औ ओ जोंनिया ओ पुस दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय हमनाय जायो जोङो बैखालि ओ बायदिसिना जानाय लोंनाय जेरै फिथा सौराय ओ ना बेे दर गासैनिबो जोङो जि थि खालामनानै लायो जायखौ जोङो
बै सानखालि ओ लावखार ओंखाम
लावखार।
बादि खालामो। औ आरो बैदिनखालिनि आग गोल साननै सानथाम आगोलनो जोङो भेलागुर बानायो जायखौ जोङो ओ नारा एबा जिगाब जों बानायो। बेखौ ओम बिदिनखालि जों लावखार ओंखाम जाखांनानै ओ रंजा बाजा बिनि उन दिनखालि ओ जेब्ला सोरांगोन फुं जागोन। अब्ला बिखौ जोङो सावनानै होनाय जायो आरो बे सावनाय ओ मोजाङै आलारि बाथि सावनानै बिखौ सावो बे सावनायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे ओ गोजां बोथोराव जोङो गोबां गोजाङो। बेफोर गोजांनाया जाहाथे। जोंनि देहानिफ्राय खारो जों राब। फोद जानो हायो जों मोजाङै खामानि मावलांनो हायो बिदि फोथायनानै जोङो ओम
थारैनो नोंथां बिदिनो औ थारैनो नोंथां जोंनि हालामावबो। औ।
औ।
जोंनि हालामाबो नों। थाङा दा जेरैबायदि बुंबोदो। बेफोरबायदिहायनो। ओ बानायनाय जायो उम बिदिनो ना जायबा जिगाबजों ओ औवाजों बानायनाय जायो बिदिनो
औ नंगौ।
दा सानाव गासैबो होम सेेंग्रा बोराय बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो लावखार ओंखाम जायो बिदिनो न'बानायनानै बेहाय न'खौ उम गोदो गोदायनि फ्रायनो जों बेलागुरखौ सावबोनायखौ नुनो मोनदों। ओम थारैनो बेफोरबायदि फुंनिफ्रायनोहाय एसे बे उम माबाफोरखौ बानायना लायो लानानै मोनाबिलि बा हरनिफ्राय खाना लाव खार ओंखामखौ जायो गासैबो ज'लोगो नांनानै जानानै बेहाय उम उनावहाय हराव बे न'खौबो सावनानै होयो फुं अखानायसेै नायसै फुङावनो बिदिनो नोंथांमोनाव जेरैबायदि सावो जोंनियावबो थिग बिबायदिनो सावना होनायखौ जों नुनो मोनो बायदिनो आइजोफोरा आइजो फोरा बै दिनखालि उम फिथा सौराय बायदि मैया दुगैस्रां लोबस्रां बानायनाय जायो आरो फिथाखौ बिदिहायनो जों उ ओम। फिथाखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मानिबोनाय बै गोथैसो बावनाय बुङो आरो इथिं जोंनिया बेफोरबायदिनो गो थैसो बावनायनि थाखाय जोङो ओ सेथि फिथा बानायनायखौ जोङो थिगैनो से जेखौ जोङो बानायग्रोगोन फिथा बेखौ जोङो गोथैसेनि मुङाव बानायग्रोना दोननाय जायो बिनि उनाव सो जोङोहाय औ मानसिनो जा जों जानो थाखाय बानायो लावदुम, एनथाब, गावनि गासै जा फिथा बानायो बेखौनो जोङो गोथैसोनो थाखाय बानायग्रोना दोननायखौ जों जोङो नुनो मोनबोदों। जोंनि हालामाव थिग बेफोरबाय औ थिग बेफोरबायदिनो नों नोंथांमोननि हालामावबो बिदिनो गोथैसोनो थाखाय मा मा होयो फिथा सौराय दोनोना दोननाय एसे फोरमायनानै होदो मिथिनो लुगैदों आं नोंथांमोननि हालामनि बागै एसे।
औ औ नंगौ जोंनावबो नोंथांमोननि ओनसोल बादिनो जोंनियावबो थिनानै दोनो गोथैसोनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव गो जोङो ओ सेथि खालार खालिबावनाय जायो।
ओ थारैनो नंगौ।
फुङावनो जोङो जों जेबो जायालाबानो बिथांमोननो बावग्रोनाय जायो बिथांमोननि थाखाय जोङो जा दिनखालि फिथा साव गोन बै दिनखालि गिबियावनो जोङो बिसोरनि मुङै बानायग्रोना दोननाय औ। नुबोगासिनो दं आरो सोलिबोगासिनो दङ। जेरै जोङो ओम जोंनि ओनसोलाव बांसिन जोङो ओ बिसोरनि थाखाय संख्रैनि बा ओ माथा फिथ फिथाफोरखौ बारा बानायनाय नुनो मोनो। ओ मानो होन गावनि आंगो आबै आबौ एब बा बिमा बिफा बिसोरो जा मोजां मोनोमोन जानानै बेबादि फिथाइ बा सौरायखौसो बिसोरनि मुङाव बानायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो बिदिखौ बानायनानै बिसोरनि मुङै बानायग्रोनानै मोसे जागायाव थिनानै दोनो जायखौ जोङो जों जानाया आलादा जायो आरो बिसोर जानो थाखाय आलादा बानायना दोनो बिसोरनि मुङाव बानायनाय फिथाखौ एबा सौरायफोरखौ जायोब्ला उदैसानाय एबा माबा मोनसे नोंनि देहायाव गाज्रि लैखोन जायो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायो। बिदिनो जोङो बिसोरनि फुङावनो से खालार खालि फुङावनो सिखारबाय दु गैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ स खोलाहा साइद खनायाव बिसोरनि मुङाव जोङो ओ बिसोरनि बाव थाइ बावनो थाखाय जोङो जा जगार खालामनान लायो आ थालिर फस्ल लानि दुनायाव आरो थालिर बिलाइनि उम औ थालिर बिलाइनि ओ इसे जं जं बिदि खालामनानै लायो। आरो बेयाव बिसोरनो जा जा मुवा जायफोरा जौ सेरे बेफोर लोङो बेफोरखौबो बिसोर नो लोगोसे बेयाव बा नानै हरनायखौ नुनो मोनो बिनिफ्राय बेफोरखौ बावनानै ओ खायफा खायफाया जाय जेराव जाय जायगायाव बिसोरखौ ओ सावदोंमोन एब्ला फबदोंमोन बेफोर जायग औ दोनहैयो आरो खायफा खायफाया बिदिनो दैमा बिलो बेफोरावबो फासायनानै होनायखौ नुबोदों जोङो।
बेफोरबायदिनो जोंनि हालामाव बेबायदिनो जेनेबा गोथैसो जों होनना बुङोबा जोंनि आइ आफानि बिमा बिफाबायदिनो ओ आजौमोननि थाखाय जोङो बावनायखौ ओ बावो होननानै जों मिथियो थारैनो बिसोरनि थाख खाय जोंनि हालामाव थ' जि जोम बिदिनो गोदो गोदायनिफोराथ' बिरि साना बिदिहाय जानायखौ जों नुबोदोंमोन जौ सेरेब बेफोरबायदिनो जौ सेरब साह बेफोरबायदिखौ बावबोनाय नुनो मोनदों थारैनो उ नों थांमोननियावबो बेफोरबायदिनो नंगौ औ ओउम खारोहाय जोंनाव माइब्रानि -माइब्रानि -माइब्रानि एबा माथानि गिबि बि बेबायदि बावबोनायखौबो नुनो मोनदों। गोरान -गिसि औ आरो बिसोरनि थाखाय आखाइ गाननाय -जोमनाय जेरै गिन्सि गामसा ओ अलंगा ब्लाउस बेफोरबायदि जों बावबोयो आबौ गुबुननि थाखाय बेफोरबायदिनो ओ जों -जि जों -जि जेरै मागो दमांसेयाव गोदान -गोदान गानो थारैनो बिसोरबो मोनथो एबा गान माथो होनना जों बिसोरनि मुङावबो बावनाय जायो औ।
होबावो आरो ओ थैनानै थांनाय एबा जोंनिफ्राय नागारलां सुबुंफोरखौ जेरै जों मान बावो बिदिनो गो थांनानै थानाय जेनेबा गावनि न'खर खरनि सोमोन्दो बाय- बाहागि खौबो जोङो मागो -दमासि थेवबो जोङो जा हायो मान होनाय नुनो मोनो। जेनेब्ला ओ द'खना ब्लाउस गिन्जियानो जा आर'नाइ बेफोरबायदि होनायजों लोगो सोरबा सोरबि होनो हायाब्लाबो ओरैनो गावनि गोसो गोरबो जों अ बिसोरनि ओमफ्राय बोर लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि जिउ फोरा दैदेनलांथों होननानै जोङो थानसालि। फोराव फुजा होयो।
नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि हालामाव। बो मागो दामासियाव उन्दैया गिदिरखौ गिदिरा उन्दैखौ बेबायदिनो मान होलायनाय एबा बोर लालायनायखौ जोंबो नुनो मोनो बिदिनो। था-थानसालिफोराव मोनसे खालार खालि जों गासैबो जयै खुलुमो आरो गासैबो जोङो थानसालि नङा आरो ननि थानसालि एबा बाथौबो। जोङो माबाखौ बोर लानो जों नुनो मोनो सानसेनि थाखाय फुजा होनाय। बेफोरबायदिनो औ। नोंथां दा जोङो समाबो जोबथबाय। बिदिनो नोंथांजों आं मागो मागो दमासिनि मा मा? जायो लोङो मा खालामो बेफोरबायदि माबै एसे मोनथिनो मोना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंबो।
औ
बिदिब्ला जोंनि राय्लायनायखौ औ दोनथ‌ जासिगोन।
उनाव लोगो मोनलांसिनगोन।
औ गोजोन्थों।
द द